हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रि सम दंना?
औ नोंथां औ फिरि दं।
नोंथाङा सम दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ अब्ला जोङो खेला खेलानि सोमोन्दै एसे सावरायनि गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनियाव जा रोंगौथि दं खेलानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हेलौ नों
औ गिबियावनो नोंथाङा खेलानि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोलाय नोंथां।
औ आं फोरमायनोसै होनबा। जोंनि माने खेला होनना बुङोबाथ जोसङो औ। मोनसे गेलेनायखौ होननाय जायो। माने जेराव जोङो जोंनि मोदोमाबो मावग्लुंनांगौ बा जोंनि मेलेमजों माने साननानैबो जोङो खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो। माहोनो बेफोरबायदि औ औ। माने खेलाखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहाबो बर'फोरा खेलाफोर दंमोन आरो ना बेफोर खेलाखौनो जोङो गेलेबोनानै गोदो गोदायाव रंजाबोनाय देरहाबाय बिदि नुयोमोन आरोना जेरै आं गोदो गोदायनि खेलाफोर होननानै जेरै मा होनगोन गर गेलेनाय अन्थाइ गेलेनाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसौ मैसो सौलाय होनाय ओमफ्राय बिदिनो मा होनगोन दाउला सौलायनाय। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खेलाफोरा जाहा बर' माने बर'आव बर'हा दङमोन आर ना माने जोङो बेखौ लिरनायफोराव बिजाबफोराव मोनो बा जोङो बिनिफ्राय खोनानोबो हायो आरो ना मानसिफोरनिफ्राय अ बि बिदिनो आरोना खेलाया दा बेफोरबायदि खेलाखौ बारा गेलेनायखौ नुनो मोनला। मानो होनबा दानि जुगाव गोदान गोदान ओ मडार्न माने खेलाफोरखौसो नुयो जेरै फुटबल ओ फुटबल भलिबल बास्केटबल बेफोरबायदि आरोना गोबां रोखोमनि खेला काबादि बेफोरबायदिखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो। जोङो खेलाखौ मानो गेलेयो होनना बुङोब्ला जोङो माने गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा मुलाम्फा जायो होनबा जेरै जोङो मुलाम्फा जायो जोंनि मोदोमनि जेराव जोङो खारनायजों मोदोमसि मावनायजों जाहा देहाया माने ओ मोजाङै थायो आरो ना थाजायै थायो माने बेराम आजारफोरा गोजानाव थायो देहानि बेफोरबायदिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा आरो जेनेबा मेलेमनि खेला थयो नङा नङा होनबा बे जेनेबा बेफोरखौ गेलेबा जोङो खर'फोरा माने साननो थाखाय स्पिडसिन जायो आरोना। माने बडियाबो नोंहा मोजाङै थागोन आरो खर'आबो नोंहा मोजाङै थागोन आरो जेरै सान्नायनि खेलाफोर जेरै लु दुफोर चेसफोर बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदिखौ जोङो साननायनि खेला हिसाबै खर'जों साननाय हिसाबै जोङो बेखौ गेलेनाय जायो ओमफ्राय जोंहा बिनि थाखाय मा होनगोन ओ जाहा बिनि खेलानि गेजेरजोंबो जोङो केरियार खालामनायफोरखौ मानसिफोरखौ नुनो मोनो जेरै फुटबलफोराव केरियार बानायनाय बिदिनो भलिबलफोराव केरियार बनायनाय बिदिनो आरोना जोंहाबोथ जोंहा बर' हारिनियाव मोनसे दङ सासे दङ फुटबलाव केरियार बनायनाय जेरै कालिचरन ब्रह्म कालिचरन नार्जारि जोंहा माने फुटबलाव केरियार बानायनानै माने दायो आजोन गो गोजोन माने गोजोन जि जिउ खुंगासिनो नो दङ दाहालागै माने बियो खस्थ' खालामै खालामै दायो फुटबलावनो केरियार बानायनानै रंजानानै दं आरोना गोजोन थानानै दङ दा बिदि आरोना ओमफ्राय जोङो माने गावनि केरियारबो बानायनो हायो खेलाफोरनि हेफाजाबाव ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय गोजोननायबो लानो हायो दा जोङो औ दा जोंनि ओनसोलथिं गोबां गेलेनाय खेला होनना बुङोब्लाथ' जोंहा भलिबलानो दङ माने फुटबलबो गेलेयो भलिबलखौ बारासिन गेलेयो आरो जोंनिथिं जेराव बोराय बुरै गथ' गथ थाय बिदिनि मेट्स जायो आरो बोरायबा बोराइफोरनि मेटस गेलेनाय नुनो मोनो बा गथ' बा गथ'फोरनि सेंग्रा बा सेंग्राफोरनि बिदि आरो जेराव जाहा टुरनामेन्टफोर जायो टुरनामेन्ट माने गामिजों गामि नांनाय आरो गोजाननि बेलेगनि गामि औ बेलेगनि गामिनि फैबा जोंहा गासिबो गामिनि सुबुंफोरानो बोराय बुरै गथ' गथाय जमा जाना जेराव नायनायखौ नुनो मोनो जोङो माने बेफोर खेलाफोरा गेदेरैनो जायो आरो बिदि जाया जोंनिथिं दा ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंसो माबायदि खेलाफोरखौ गेलेयो मा मा खेला गेलेयो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जों खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो गोदोनि खेला होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बेबायदिनो रेदि गेलेनाय आमाय जुमाय गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जों बेफोरबायदि खेला गेलेनायखौ खम बिबांनि नु जै माने नुला होनबाबो जोंहा गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा दानि दिनाव जोङो खेला गेलेनाय नुयो होनब्ला बेबायदिनो फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बा काबादि गेलेनाय बेफोरखौ जों गोबां बिबांनि नुनो मोनसै नंगौ बेबायदिनो जों हा खेला गेलेनाव खेला गेलेयोब्ला जोंनि देहा सावस्रि बेबो गासिबो मोजाङैनो थायो बेजों लोगोसे जों ज'यै सासे मोजां खेला गेलेगिरि जायोबा जोङो मुलुगनाङैनो सिनायथि मोननो हायो जेरै गिबियावनो जेनेबा जोंनिया ड्रिस्ट्रिक लेभेलाव थांग्रोना बेनि उनावहाय स्टेट बेनि उनावहाय जेरै नेस नेलसिम सहैनो हायो बेबायदिनो ओ जोंहा मोजां खेला गेलेगिरिद जायोबा जों खेला ओ गेलेनायजों लोगोसे गोबां एक्सट्रा जेरै फैसा आरजिनो हायो जेरै मोनसे गिदिर गिदिर कम्पानिफोरा जों सासे मोजां खेला गेलेगिरि गासै जुदि मुलुगनि सुबुंफोरजोंनो सिनायजानो हायोब्ला बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ कम्पानिफोरा जेरै एडभान्सो प्राइज खिन्थिनो थाखायबो जों नुनो लांनायखौ नुनो मोनो। बेदिनो गोदान गोदान प्रडाक्ट फोरनि थाखाय एडभारटाइस खिन्थिनो थाखाय जेरै नुनो मोननाय बिरात कलि बिथांमोनखौबो गोबां एदभार्टाइस खालामनो थाखाय लाङो सासे मोजां खेला गेलेगिरि जायोब्ला। बेहायबो जोंहा मुलाम्फा मोननो हायो बेजों लोगोसे जों जुदिओ खेला गेले महरै जायोब्ला जोंहा फुटबल गेलेनो गोनांब्ला जोंहाथ' फुटबलखौ जेरै उन उन होसो नांगौ बेवहाय जोंहा खारनायनि थाखायो प्रेक्टिस खालामनाय रखम जायो बेजों लोगोसे जों बलखौ जेब्लाओ जायो अब्ला जोंहा बेयाव बारनाय खारनाय बारनाय बेफोरनि प्रेक्टिसो खालामनाय बायदि जायो बेबायदिनोहाय जोंङो गोबां खेला गेलेगिरिफोरखौ जोंनि डिफेन्स लाइन जेरै आर्मि सि आर पि एफ, पुलिस बेफोरबायदि साख्रि मोननायखौबो जों गोबां नुगासिनो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनोहायो बेफोरबायदि खेला गेलेब्ला जोंना सोलेरो एखसारसाइस खामनाय बायदि जायो आरो मोजाङै थायो बेनि अनगायैबो खेला होननानै बुं बुङोब्ला जों आरो दानि दिनावनो मोनगासिनो जेरै मबाइलनि खेला जेरै पाबजि फ्रि फायार केन्दि क्रास मबाइलजोंनो बेफोरबायदिखौबो जोङो इयुन जोलै फंबाय बिनानावफोरो गोबां बिबांनि गन नुनो मोनसै आं बुंनो सानो जे जोङो बेफोरखौ गेलेयोब्ला जोंहा बांद्राय बिबांनि लाब जाया। खहासो जायो होननानै आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला जोंङो गेलेबाय थायोब्ला जोंनि मेगननि पावाराबो खमायो। आरो जोंहा थाइसे जायागायावनो जनानै जों गेलेबाय थानाय रखमो खम जायो जायनि जाहोनावो खारनो बारनो हाया जालाङो बेनि थाखायनो जोंङो नि खेलाफोरनिफ्राय एसे जानगाराव थानानै जुदियो दसे सम मोनोब्ला जों ओरैनो लोगोफोरजोंनो जुदि फुटबल काबादि बा भलिबल क्रिकेट बेफोरखौनो जों गेलेबाय थायोब्ला बा आमाइ जुमाय गेलेनाय बाथा गेलेनाय रेदि गेलेनायो बा गर गेलनाय जों बेफोरखौ गेलेबाय थायोबा जोंहा देहायाबो गोग्गो थासारियाव थागोन आरो जोंफोरखौ गेलेयोब्ला एसे मुलाम्फा जासिनो। होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे बुंबावनो हागोन नामा?
औ औ। ओ नोंथां माने जा बाथ्राफोर बुंदों बे नंगौ थारैनो सैथो
बेफोरखौ जोङो। माने खालामनाय नुयो ओमफ्राय बे बिदि मबाइल गेलेनायाव माने जोंहा खहा दङ नोंथां बुंलायनाय बायदिनो माने जोंहा मेगननिबो पावार खमायो माने जोङो माने बेफोरबायदि मबाइल नायबाय थाग्राखौ सर्स माबो लानाय नुखायो जेराव माने बिसोरो मेगनखौ ब्लार नुयोनो बिदि आरोना ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा ओ मा होनगोन देहानि खहा दङ देहायाव जेबो मावग्लुंनो मोनाबा जेबो खारनाय बारनाय जेबो गैयाबा ओ बेयाव माने जोंहा बेराम आजार जायो आरोना जेरै बिदिनो सुगार बेमारफोर बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा दलत थाबाय थाबा जेबो मावग्लुंहोआ मोदोमखनो जेबो सिमावा बेफोरबायदिबा जोंहा खहा दङ आरो देहानि थाखाय अब्लाबो माने दानि जुगाव बिदि मबाइल इसफरत प्लेयार इसफरत प्लेयारफोराबो माने गोबां फैसा खामायदों होमबाबो माने बिदिबाबो आरो खिन्थु बेखौ औ बेखौ गेलेनांगौबा लिमिटेड टाइमनि थाखायसो गेलेनांगौ आरो माने बेखौ सानसे सानसे बिदि गेलेनायनि नङा बियो माने गेलेब्लाबो ओ सानसेयाव बिदिनो ओ थाम घन्टा बेफोरबायदि ब्रै घन्टा माने बेबो रेगुलारलि नङा कन्टिनिवास नङा बेबो माने आद्रा उद्रा बिदि गेलेनांगौ आरो गेलेबा ओमफ्राय माने बडिखौबो मुभमेन्ट खामनांगौ जोंनिखौ नङाबा जेनेबा ओ बेमार-आजारफोरा थाबनो ओ साग्लोबनो गोहो मोनो आरोना दा आं बेसेखौनो बुंसै आरोना नोंथां होमबा जोंहा समाबो जाबाय दिनैनि औ सावरायनायखौ एसेयावनो दोनसै नामा औ जागोन दे औ गोजोनथों।